हेलौ
औ मा खालामदों नोंथां?
अ ओंखाम जाखांबायबो नामा नोंथां ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां जाखांनानै लामायाव ओंखारबोदों
आ औ मा ओंख्रि जाखोमोन नोंथां
नोंथां जोंनालाय बिदिनोसै माबासो जोगोनारजों अमा बेदर
अ नोंथाङा दा एसे फ्रि ना
औ नों
औ औ होनोमबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि सावराय जागोन ना नोंथां
उम सावरायनो हागोन दे बुं
औ औ ओ आयदायानो जाहैबाय बर'फोरा मा मा आबाद मावो आरो गोदोनिफ्राय दासिम मा मा आबाद मावनानै बोरै डेभलप जाखो आरो माबोरै जिउ खांबोदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
अ आंना बेफोरनि बारा नलेजथ' गैया नाथाय नुबोनाय बायदिबा आङो